हेलौ
औ दासो खोनादों
खोनाबाय
औ नोंथांनि याव दसे सम होनो हायोब्ला आङो फंसे बाथ्रा सोंनो सानदोंमोन आरो नोंथाङा फ्रि दंना
औ दङ।
बि दिब्ला जों आङो सोंनो सानदों दंफां दंफाङा माबोरै ओं खारो आरो दंफांखौ मारै दंफांनिफ्राय जोङो मा मा मोननो हायो बा माबायदि बारहावा जायो जों नोंथांनिफायय एसे फंनैसोबाबो फोरमायना खोन्थानो हागोन नामा?
ओ खोनसे सोंफिनबावलाय सारबाल नेटवर्क ओ प्रब्लेम जादों मोजां खोनायाखै।
ओ औ।
औ। हेलौ? हेलौ? नेटवर्क इसुनि थाखाय मोजां खोनाफैयाखै। हेलौ? हेलौ?